हेलौ
खोनादोंना नोंथां? औ नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो दं नोंथां?
आङो नोंथां ओ हरनि जानायखौ दानि बावैसो जाखांदों आङो नोंथां ओमफ्राय बिदिनो जिरायना दंमोन आरो जाखांनानै।
मा ओंख्रिजों जाखो नोंथाङालाय?
ओंख्रिया बिदिनो खांख्रिखला आलु ओमफ्राय बुद एसे गोथां बेजोंनो जालाबायबाय आरोना। बिदिनो बानलु बाथोनजों जालाबायबाय।
बिदिब्ला। नोंथांजों आं मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होनना फैदोंमोन नोंथाङा दसे सम होनो हायोब्ला सावरायनोसै नामा नोंथां।
औ सावराय जागोन नोंथां।
औ बिदिब्ला आं आयदाखौ लादोंमोन माने माने जि दानाय लुनाय माखासे जानाय लोंनाय जोंनि बर' हारिनि जानाय लोंनाय आरो माखासे दानाय लुनायनि सायाव नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
औ नोंथाङा मा होनदों एसे सोंफिनबावलाय देलाय।
अ माने जोंनि जानाय लोंनाय। जे ओंख्रि बायदि आरिफोरनि सायाव आरो। बेजों लोगोसेनो सरजाबफानानै दानाय लुनाय जोंनि हारिनि दानाय लुनाय माखासे ट्रेडिसेनेल द्रेस बेफोरनि सायाव। एसे नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
औ नोंथां फोरमायनो हागोन बिदिनो नोंथाङा सोंनाय बायदिनो थ' दानाय लुनाय होनोब्लाथ' बिदिनो जोंनि बर' समाजाव मोननै रोखोमनि दा गाननायखौ नुयो जेरै अग्रं दख'ना होनो बेखौबो गानो बेबो आग्र दखना बिदिनो हिनजाव मानसिफ्रा। ओ अग्रं दखना गानो मोनसेया आं बेखौ बारा गोसोआव गैला नोंथां। बेनि अनगायैबो ओ हौवाफोरा बिदिनो गामसा गानो। बिदिनो दानि जुगावथ' जों गाननाय जोमनायहोनब्ला दानाय जुनाय। थ' गोदोनि समाव जिबायदि जोङो। आखाइजों दानाय जायोमोन आरोना बिदिनो। जों न' न' बेबा जाय न'खरनाव जि सोंदों। बिनि न'खराव ज' ज' थांनानै जोङो बिदिनो इसान सोंनाय एबा ओ बिदिनो खुन्दुं सोंनाय होनो आरोना बिदिनो थांनानै जोङो। सोंनायनि उनाव जों जि दायोमोन बिदिनो न' गाव बागाव बानायना नाथाय दानि जुगाव जों बिदिखौ नुला मानो दाना बांसिनानो। मेचिनजों दानाय जायो आरोना मेचिनजों दाबाबोथ'। ओ बांसिन बेलेग जाथि बाङालिफ्रासो बांसिन दानायखौ नुनो मोनो मेसिङाव हौवाफोरखौ बांसिन नुनो मोनोमोन आरो मेसिनखौ अबाव हिनजावफोरा दायानो बांसिन दानि जुगाव मानो होनब्ला रां रांखान्थि जौगानायनि सायाव बांसिनानो गाव गाव रांनि जों जाय रांनाव बांसिन दं बेजोंसो रांजों बायो मानो होनब्ला दाला दानायाव खस्थ' नुयो नालाय बेखायनो दाला आरो ना होमबाबो ओ जोंनि सोलायनायखौ एसे नुनो मोनदों आरोना बांसिन ओ इदिनो एसे हारिनि सायाव जों जुदि गावनि गाननाय जोमनायखौ जुदि जोङो गुबुन हारिनि बा गाननाय जोमनाय गानना थायोब्ला जों बर' समाजाव ओ रावबो बिदि गाव गाननो सोलोङाब्ला जों सानसे समाव गोमालाङो बेनि थाखायनो जों बबेबा ससियेल मिडिया एबा इउटुब फेसफोराव जोङो गावजों गाव नाङा बायदि खोथा सोमजियो आरोना बिदिनो बिनि सायाव ओ बेनिफ्राय बेनिफ्राय आपग्रेड जानानैबो सोलायनानै सोरबा सोरबा सुबुंफ्रा आ इदिनो बायदिसिना इन्डासट्रि खुलिनानै दा गाव हारसिं ओ गाव हारसिं बिदिनो खुलिनानै गुबुन गुबुन आइजोफोरखौ लानानै जि दानाय नाथाय बेफोरखौ जों बांसिन बेसेन गोसा नुनो मानो होनबा बेफोरखौ आखायजों दानाय जायो। मेचिनजों दानाय जाया नालाय बेयो बेसेन गोसा जायो आरोना जेरै जों गानो गाननाय जोमनाय बुंब्ला जों जेरै हौवासाफ्रा बयस ओ हौवासाफोरनि थाखाय बैसागु बोथोर समाव गानोब्ला जों आर'नाइखौसो गानो बेखौबो जोङो बायदिसिना समायना रंगिनाजों दानाय जायो जायखौ जोङो गुबुन हारिनि सुबुंफ्रा नुब्ला ओ बेफोरखौ ओ आ बाख्नाय जायो आरो ना ओ नायनो समायना नुयो आरो बिसोरबो ओमफाय जों आर'नाइ आर'इखौ जों गुबुन गुबुन आगर होनाय जायो बिदिनो दावथु बिखा आगर बिदिनो बिदिनो जोङो ओ सि-सिखिरि आगर जोङो दावथु बिखा आगर बिदिनो ओ बायदि रोखोमनि आगर मोननो हायो आरो ना आं बारा मोनथिया आगरनि सायाव नोंथां अब्लाबो आं जि मोनथियो बेखौ फोरनायबाय नोंथांनो बिदिनो बर' न' गोबां आगर दं आरो बेफोरखौ जों एरनाय जायो आरो एरनानै बिदिनो जोङो दानाय जायो आरोना बिदिनो जोङो बायदिसिना ओमफाय हिन्जावसाफोरनि बेलायाव ओ बेयावनो जों मोननो हायो दख'ना दख'नायाथ' गोबां रोखोमनि प्रडाक्ट दं दानि जुगाव जों बसुमतारीफोर दं नार्जारिफोर दं जाय जायनि नाम बिनि ओ टाइटेल बेखौबो जों गावबा गाव प्रदाक्ट खालामनानै दानि जुगाव दानायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां
बिदिनो जों गोबां मोननाय कटननि मोननाय ओ उल जिनि मोननाय जों बायदि बायदि रोखोमनि जि दानाय जायो आरो ना बेनि अनगायैबो जों फालि आर'नाय फालि बायदिसिना गोबांआनो बांसिन हौवाटसारफोरनि ओ बेनि अनगायैबो जों हिनजावफोरा बांसिन मोननो हायो आरोना बेखौ बेनि अनगायैबो नोंथाङा बुंदों जि जि जानाय जोंनि जोंनि दोरोङारि जानाय लोंनायखौ जों जेरै जों जोंनि भारत एबा आसामफोरखौ जों गनायनानै ला जिअ'टेक होनबाथाय जों अनलाजों दाव नारजि बेफोरखौ जों मोननो हाया हायो आरोना बेखौ जों जानाय जायो जों बोथोरजों बोथोर लानानै जानाय जायो बिदिनो जों ओ जोङो गोजां बोथोर गोलोम बोथोर न'सिङाव जों बांसिनानो जोङो जों अनला नारजिफोरखौ जानाय जायो मोनफ्रोमबो बोथोरावनो जों बेखौ जानाय जायो आरो ना गरम बोथोरबाबो जों बेफोरखौ गारा मानो होनबा जों अनलाखौनो जों गोबां रोखोम रोखोमनि जानाय जों समाव जों जेब्ला ओ मिरामिस जायो जों बे समाव जों पटल बिलाइ आलु गोरलै बेखौ होनानै आलु गोरलै समाव जों बेफोरखौ अनला संनाय जायो बिदिनो जों अनलाफोरखौ गुन्द्रुु मुलानि गुनद्रु बे जानाय जायो एम्फौजों जानाय जायो द दाउ ओंख्रि दाउ बेदरजों जानाय जायो अमा बेदरजों जानाय जायो। बायदि बायदि जानाय जायो आरोना जों अनलाखौ बेनि अनगायबो जोङो मेवाइजोंबो जानाय जायो गोबांजों जानाय आरो ना ओ मेव अनला ओंख्रिखौ बिनि अनगायै जों जेरै नारजि नारजिखौ जोङो बांसिन बिदिनो सोरबा सोरबा बेदर होना जायो सोरबा सोरबा अमा बेदर होनाय जायो बिसोरमोन बे सोमोन्दै जों जानायखौ जों नुनो बेनि अनगायैबो जों बर' सुबुंफोरा बांसिन मैद्रु जानानै मोजां मोनो बिदिनो हाग्रा बंग्रानि मोननाय खिफै बोनदों मानामुनि बोनदों आरो बिदिनो फाथो बायदिसिना मैसुं बेफोरखौ लाबोनानै जानाय जायो मैद्रु जायो आरो बिनि उनावबो जों बेफोर खेरादाफिनि बेफोरखौ लाबोनानै जानाय जायो जों खेराइ दाफिनफोरखौ जों बांसिन आथिखालाव हाग्रा बंग्रायाव मोनो नाथाय जोंनि साखाथि फाखाथि थानाय हाग्रा बग्रा मोन आरो आरोना बिदिनो जाहार बारिफ्राव बांसिन मोननाय जायो खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों नोंथां
दा ओ‌ आं नोंथाङा आं बेखौनो नोंथांनि सिगाङाव फोरमायनाय जाबाय दा नोंथाङाबो एसे फोरमथि फोरमायना खोन्थादो दे नोंथां।
औ हागोन नोंथां दा जोंहा माखासे जोंनि दानाय लुनाय आरो जानाय लोंनायनि सायाव सावरायदों नङा होमबा नोंथां दा जानाय लोंनायनि सायाव जों बुंनो थाङोब्ला नोंथाङाबो बुंलांबाय माखासे जोंनि बार सरखारजोंबा ओ गनायथि होजानाय जेरै जियथेक मोननाय अनला असे नारजि अमा बुंलांबाय जोंहा बेफोरखौ संनायनि से बिदि माने आदब बेलग बेलेग आदबजों माने जे बेलेग बेलेग सुबुङा बेलेग बेलेग रोखोमै संनायखौ जों जायो नारजि नारजिफोरखौबो जोङो सोमहाबनानै लाग्रो जेब्ला नारजिखौ सोमगोन अब्ला हरसे जों नारजिखौ सोमहाबो जाहाथे संनायाव एसे मोजां माने ओ सागं सानाय बेफोराव एसे एसे मोजां माने गोनां जायो ओ नारजिखौ सोमहाबना लानानै जेब्ला नार्जिखौ जोङो नानै मोजां सुनानै जों बेखौबो ने एसे हानानै लायो सोरबा सोरबा हायो सोरबा सोरबा हाया जों आं हानायखौ साबसिन मोनो मानो होनोब्ला एसे मोजां जाया हानानै लायोब्ला थ' नारजि माने जे जि बेदरजों माने मोजां सोमोन्दो गोनां बे बुंदों बांसिन बे नार्जिखौ माने सुबुंफोरा अमा बेदरजों नारजि अमा होनबाथ' आरो जे सुबुंफोरनि माने माने मोदोमनायानो ओरैबादि बेलेग बे ओंख्रिना नारजि अमा स संबाथाय गोदोनि सुबुंफोरा जि जि न'खराव जा न'मा संदों बै नखर सोरबा गामिनि सुबुंफ्रा सोरबा सोरबा एफा एफा एफा एफा लांनानै जाहैनाय बेफोरबायदिबो सर' दंमोन आरो गोदो गो दा बेखौ नुनो मोनला जि नखराव संदों बै नखरा जायो ओ नारजि अमा संनायावहाय जोंहा माखसे जे आदबफोर बे गुबुन-गुबुन आदबजों दानि सुबुंफोरा गुबुन-गुबुन संङो थेवब्लाबो बे नारजि अमा संनाय एखेयानो जाथारो आरो आरोबाव अनला अनलाखौ जों बुंनो थाङोबा अनलाखौ जोंहा अनलाजों मेवाय अनला जों दाउजों बांसिन जों जायो अनलाखौ लकेल दाउजों बांसिन जानायखौ नुयो लकेल दावजों बिराद गोथाव जायो आरोखि दा बिनि अनगायै जोंहा गोबांथार रोखोमनि ओंख्रिफोर दं जेरै मैद्रु मैला मैसे हाग्रा बंग्रा फोरनि नै खांनै इसे एफा एनै एफा एनै खांनानै बैसोम बायदि बायदि बिसनि हेलाइसि बायदि बायदिफोरखौबो जों निसाराय बोयो जे मिथिंगानि फ्राय मोनो बेफोरखौनो जायो जाहाथे दानि मैगं मैलाफोरावथ' बांसिन जों मेडिसिन होनाय बायदिखौ जों नुनो मोनखायो। दा बेनिखायनो जों नेचारेलि माखासे जों भिटामिनफोरखौ लानो थाखायबा जों जों मिथिंगानिफ्राय माखासे जिखिनि हाग्रा बंग्रा मोनो बेफोरनो जोंनि थाखाय साबसिन गोथाव ओंख्रि जों बुंनांगोन आरो। जिजाव अनलायावबो जोंहा माखासे नेचारेल नेचारेल जों आबाद मावनानै मोननाय जि माइरं बेफोरावबो जोंहा मेडिसिन होनाय जाखाया नेचारेल जि जोंनि हायावनो थाखानाय माखासे हासार जों बेफोरजों समावनाय जाखायो दा माइरंखौ देग्लिनानैसो अनला संड़ो बेयावबो माखासे जोंहा जेबो जोंनि देहायाव माखासे जेबो प्रब्लेम फैनाय बेबायदि ओंख्रि नङा आरोखि आरोबाव गाननाय जोमनायनि बेलायावबो सावरायदोंमोन जों नोंथां गाननाय जोमनायनि बेलायाव बुंनो थाङोब्लाथ' गोदोनि गान दानाय लुनाय आरो जोंनि दानाय लुनाय अनेकथा फारागखौ नुनो मोनो। दा नै गोदोनि सु सुबुंफोरा जे माखासे दानाय लुनायनि बेलायावहाय गोबांथार आखा फाखा मोन नै दानि सुबुंफोरा जों नुनो मोनो गुबुन हारिनि माने बांसिन जिफोरखौसो नुनो मोनो। दानानै जि फाननाय जों फाननानै रां आरजिनाय बेखौ बांसिन नुयोे। आं सानो जे गावनि हारिनि माखासे गाननाय जोमनायफोरखौनो गावनि हारिजों लोगोसे गोरोबफानानै बिदि दख'ना गामसा आर'नाइ बैफोरखौनो बिदि दानानै बिदि फानोबा निससय जोंनि हारियाबो माखासे जौगागोन आरो जे माखासे रां आरजिनाय माखासे जे आदब बेफोरावबो एसेबाबो न'खराव सुंथानो थाखाय बा माखासे गावनि नांगौ खौ सुफुंनो थाखाय एसेबो मदद मोनो। दा दख'ना आरि दानायफोरखौ जोंङो दा जों बे गामि एरियाफोराव नुनो मोनो सोहर एरियाखौथ' गोजाननि बाथ्रा गामि एरिायावनो नुनो मोनला जों बांसिनखौनो। हानद्रेदआव टुइन्टि पारसेन्टसोआ जोंहा जों सि जोम दानायफोरखौ नुनो मोनसै बेयावबो जों बांसिन गुबुन हारिनिखौसो दानाय नुनो मोनो गोदो जेरैबायदि आबै आबौमोना माखासे जेरै थावख्रि लुनानै गावनो दिहुननानै माखासे दानायनि माखासे मिथिंगानिफ्राय जे आग आगर आखाय फारौ मेगन माखासे हाजो आगरनि आर'नाय बेखौ जों हाजो आगरखौ एरनाय जायो दखरसे। आरो मोसा मेगन आरो दिंखिया। आगर बायदि बायदि आगरफोरखौ गोदोनि आबै आबैमोनानो बिसिनि समावहाय समायना रमायना गावनि आखाइजोंनो एरखांनानै माने महर होयोमोन दा बेफोरबायदि दानि सुबुंफोरा सिगांनि बायदि रोंनायखौ जों नुनो मोनला आरो माने दिहुनबाबो बांसिन मेसिन बायदि आरि जोंसो दिहुननायखौ जों नुसै दा ओमफ्राय मेसिन बायदि आरिआव दिहुनोब्ला जोङो इसिबां माने मोजां जोङो कुवालिटिनि जों मोननो थाङा आरोखि। दा बेनो नोंथां जोंहा सावरायबाथ' गोबांथार खोथा ओंखारो बेनिखायनो नोंथांखौ दसे सम सावरायनो मोनदों आं गोजोननाय थाबाय नोंथां नोंथांनिसिम दे बिदि